हेल'
हेल' औ खोनाबायना औ माब्रै दं नोंथां?
मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दङ दा फ्रि नामा नोंथाङा रायलायनो?
औ फ्रि दे
दिनै सानसे नोंथाङा मा मा खालामखो मा मा मावखो खोन्थानो फोरमायना ह हागोन नामा?
ओ दिनैथ' जेनेबा दंमोन बिदिनो कलेजाव थांनाय फुंनिफ्राय उथिनानै कलेजाव थांनाय बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो बेनिफ्राय फैफिननाय बेखिनियानो जादों दिनै सानबाथ' खामानिया।
औ दा नोंथाङा ओ मा बिसयखौ लानानै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जों सं ओंख्रि संनायनि सोमोनदोयै रायज्लायनो सानदोंमोन
अ नोंथाङा दा ओ ओंख्रि संनायावहाय मा मा ओंख्रिखौ नोंथाङा संनो रोंगौ बा मा मा नोंथांनि ओ न'खरावहाय मा मा ओं ओंख्रिखौहाइ बाहायनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एसे?
ओंख्रि संनो रोंनाय होनोब्ला माने जेनेबा आङो उन्दैनिफ्रायनो संनाय खावनाय नुबोदों नालाय माने गासैबो फ्राम खौ संनो रोंगौ आरोना बेनिफ्राय आरो माबाफोर गोदान संनायबाबो माने खेबसे नुबा मिथिबा माने सोरखौबा संनाय नुबानो माने रोंलाङो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो जेनेबा हारसिं गोदानै माबा सानखांना संनो गोसो जाबाबो माने संनो हायो। बिदिनो न'आव संनाय होनोब्ला आरो ओ ओ मा होनो बिदिनो सानफ्रोमबो जानाय दालि आलु संनाय थावजों संनाय खारैजों संनाय मालाबा गोखै संनाय बेफोर गासैखौबो संनाय जायो न'आव
औ जों मिथिगौना जे खारैआथ' अनेक रोखोमनि बानायनाय जायोना खारैफोरखौबो दा नोंथांमोननि है हरैजायहाय अबे खारखौहाय बांसिन ओ बाहायनाय जायो जेरैहाय जों जोङो मिथिगौ थालिरनिफ्रायबो बानायनो हायो। सबायनि खारैबो बानायनो हायो थ' नोंथांमोननि ओ जागायावहाय मा माबे खारैखौ बांसिन बाहायनाय जायो।
दा खारैखौ जोंनि जा माने बांसिन थालिरनिखौनो नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय बेनि अनगा आङो थालिरनि अनगा मोदोमफुलनि मोदोमफुल बिफांनिबो बानायनाय नुदों नाथाय बांसिन थालिर बिफांनियानो जायो आरो।
अ मोदोमफुल बिफांनिबो बानायनाय जायो आरो।
जेरै थालिरखौ औ ओ हानानै दाननानै फोरानो बिदिनो मोदोमफोर औ
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ माने ओ थालिरि माने नोंथाङा बुंदोंना बे मुदुमफुल बिफांनिफ्रायबो बानायनो हायो खारैखौहाय। ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मानोना आङो दिनैसो ओ बेखौ खोनाफेरदों आरोना मानोना जों बां सिनानो जोङो थालिर नि एबा सबायाइनिखौसो जोङो बाहायनो माने आं दिनैसिमबो माने खोनादों आरो नुबोदों आरो नाथाय बे मुदुफुल बिफांनिखौ हाय आङो दिनै नोंथांनिफ्राय ओ ओ गिबि खेब खोनादों नालाय ओंखायनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बेखौ माबायदि बानायो।
जेनेबा जेबो आलदा प्रसेस नङा जेनेबा मैदोमफुल बिबारखौ बो थालिर बिफां बायदिनो दाननानै फिसा फिसा दाननानै फोरानना सावनानै हांगारखौ सरबानो बेनिफ्राय खारै मोनो आरो जेरै जोङो ओ थालिरनिखौ मोननाय जायो मानोना माने मैदुफुलाबो एसे खारै जाथिनि बिफां जायो नालाय माने थालिरनिख्रुइ बांसिनसो ओ माहोनो बांसिनसो बुरजा खारै जायो आरोना खारैनि बिबाङा बेवहाय औ माने मा होनगोन दा बेखौ स्ट्रंसिन होनगोन आरोना। थालिरनायनिख्रुइ बेनि खारैखौ ओमफ्राय नोंथाङा सबाइनिखौ माबे सबाइनिखौ खालामो मोजाङै फोरमायनो हागोनना एसे
सबायाइनिखौहाय आङो ओ दिनै माने नुफेराखै नाथाय आङो थालिरनिखौहायसो आङो बानायदों आरोना आंबो गावनो बानायोमोन थ आङो सबायनिखौहाय आंङो बारा मोनथिया नाथाय आं थालिरनिखौहाय बे आथिया थालिर निया साबसिन जायो आरो जोङो न'आवनो जोङो बानायो आरो मानोना जोंनि न'आवनो आथिया थालिरबो थायो नालाय बेखौनो जोङो माने ओ जेया फिथाइ थायाखिसै बा फुराना जाबाय बेखौ जोङो साखा-साखा हानानै जोङो गोरलै-गोरलै ओ बे माबाखौहाय बिनि बे आ माबाफोर थायोना बेनि स्टेम्पखौहाय जोङो गोरलै-गोरलै हानानै जों बेखौहाय फो राननानै जों बेजोंनो जों बाहायनाय जायो आरोखि माने बेखौ जोङो लादु बायदि बिनि हाथ'फ्लाखौ ला्दु बायदि बानायनानै ग'ल ग'ल दानानै जोङो दोनो स्टर खालामनानै दोनो आरो जेन' बेखौ जोङो लासैनो उनावबो जों बाहायबाय थानो हालाङो नालाय जोङो खेबसेनो बिदिनो आ नय था दसथा थालिरखौ जोङो हानानै जों बानायो आरो न'आवनो। थ' बिदि बानायोबब्ला जोङो बे बेखौहाय बे जे हाथ'फ्ला जायोना बेखौ जोङो लादु बायदि खालामनानै जों स्टर खालामनानै दोनो उननि समावबो जेन' बाहायनो हायो। बेबायायदि आरो नोंथाङा खारैनि मा मा रेसिपिफोर संनो मा मा ओंख्रिखौ रोंगौ नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा एसे
रेसिपियावथ' बेनो जेनेबा बर' खारैनि संनाया एसे आलादा जायोना जेनेबा अनला ओंख्रि बेयो माने जोंनि गेजेराव जोबोद मुंदांखा बेखौ संनो थायो बेनि उनाव जेनेबा सबाइ खारै बेनिफ्राय आरो मा माब्लाबा जेनेबा ओ फाथोफोर संबाबो मालाबा बेखौ फाथोखौ गेब्लेहोनो थाखाय खारै होनांगौ जायो मालाबा फाथो गोरांओखारफ्लांबाथाय बेनिफ्राय आरो मा होनो बिदिनो औवा मेवा संबा बेवहाय खारै होनांगौ जायो आरो जेनेबा मा माने संनो गोसोबा माने संजायो आरोना मोनसे माने होनबाना माने टेस्टफोरा माने बेलेग जाहैगोन आरो जेनेबा जों दाउ बेदरखौ खारैजों संनाय आं नुदों आरो ना थ' बेवहाय माने एसे बोरै बेलेग जायो आरोना थावजों संनायनिख्रुइ बेनि टेस्टआ बेनिफ्राय आरो मा होनो बे बावलायलांबायसोमोन नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना बेनि सोमोन्दै संनायनि सोमोन्दै
संनायनि सोमोन्दै ना जोंनावबो ओरैहाय जेरै जोंनि जोंनि बर'फ्रा खारैयाव खारैखौहाय गोबां रोखोमनि रेसिपि बानायनो हायोना। जोङो बेफोरखौनो जोङो माने ओ आं सानो खारैया जोंनि थाखाय मोनसे हेल्प बेनिफिटबो लाबोयो माने बे जेरै जोङो दानि जुगनि गोबांथार बायदि रोखोमनि बाहहेरानि जानायफोरखौबो जों जायो आरो थावनि बुस्थुबो जों बिरात जायोना त बेफोरखौ दियक्स खालामनायबायदिबो जोङो बे खारैखौहाय जों बाहायनो हायो आरो थ' माने दानि नाथाय दानि जे जोंनि जेनेरेसन बियो बांद्राय खारैनि बिसय मोनथिया जालांगासिनो। नो दङ ओ खारैआ माबायदि बानायनाय जायो बा माहाय माहाय बाहायनाय जायो बेफोरखौ हाय मोनथि या जालांगासिनो दं माने दिनै बे मदारनाइज बे माने जेनेरेसनाव दिनै गोबां बायहेरानि खाय'दफोर फैबाय नालाय गोदान गोदान जानाय मुवाफोर फैबाय। थ' बांसिन जोंनि ओ सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि उ मानसिफ्रा बांसिन बाहेरायाव जानायखौहाय ओ इम्परटेन्स होबाय आरो दा बिनिखायनो नो दिनै खारैनि जानाय मुवाफोर बा खारैजोंहाय जे सङो बेफोरखौ बे आसथेयैनो गोमालांगासिन दंङ होननानै आं सानो आरोखि नाथाय जाय। फ्राब। बे ओ जायफ्रा बेखौ बाहायो बे खारैखौहाय ओ बेवहाय गोबां हेल्प। बेनिफिटस दंङ। आरो जोंङो बेखौहाय बा माने जानायावहाय जोंङो गोबांथार माने जोंनि। सिंनि जे डटक्स खालामनांगौ थायोना। गोबां थावनि बुस्थु जानाय चावमिन मम बायदि रोखोमनि जानाय बेफोर गासैखौबो। दिटक्स खालामनो थाखायबो बे खारैया खामानि होयो आरो। त' नोंथांङा मा सानो बिनि बिसय माने ओ आंनि बुंनाया ओ नोंगौ ना नंङा?
नंगौ जेनेबा जोंङो थावनि बाराद्राय बुस्थु जाबाथाय जेनेबा जोंहा ओ गेस्ट्रिकआ बारा जाना होयो। थ' बेखौ माने नांगौ बादि। उदैयाव जेनेबा उदैयाव जेनेबा माबा थानांगौ जायो एसि थिख थानांगौ जायो जोंनि आदाराव हजम जानायनि थाखाय जोंङो गोबां थावनि बुसथु माबा माबि फासफुद जानायनि जाहोनाव बे एसिडनि बिबांङा बारा जानायनि जाहनाव गोबां बे बेराम आजारफोर जायो आरोना मानसिफोरा बेनिबे जेनेबा बे एसिड बारा जानाय खौ जोंङो खारैजों खारै मैगंफोर जानानै एसे निउट्रेल खालामनो हायो आरो। एला ओमबाना माने जोंना आरो माबाया उदैनि एसिदा जेनेबा जेसेबां थानांगौमोन एसेबांसिम फैफिननो हायो थ बिदिनो हेल्थ बिनिफिट जायो खारैआ नोंथांनि बुंनाया थारानो जेनेबा खारैआबो जोंनि ए माबाखौ जेनेबा देहाखौ डिटक्स खालामो।
औ दा बेबायदिनो दा जोंनि ओ बे बर' कालचाराव बहाय गोबांथार जानाय मुवाफोर दंङ जेआ जोंनि हेल्थनि थाखाय गोबां बेनिफिट जेरै जोंङो मोन मिथिगौना बैसागु बोथोरावहाय जोंङो गोखा गोखै जायो।
ओ नोंगौ।
आवबो ओ माने एक्स एकथा मैगं थायो नाथाय जोंङो गासैखौबो मोनजोब ना हायाब्लाबो जोंङो जेखौ जोंङो ओ मोनो बेखौ जोंङो इउस खालामनानै जोंङो जो ब्ला बे संङो गोखा गोखैखौ बेवहायबोथ अनेक रोखोमनि आ माने नों बिलाइफोरनिफ्रायबो बा नोंङो गोबां मैगं होनाय जायो बेयावहाय बिनिफायबो जोंङो गोबां हेल्थ बिनिफिटखौ मोनो। दा नोंथांमोननि जागायावहाय बे गोखा गोखैखौ माबायदि संङो आरो मा मा मैगंखौ नोंथांमोनिथिंजाय बांसिन माने मोनो खोन्थानो हागोन नामा?
जेनेबा गोखा गोखै जानायाव बैसागु टाइमाव जोंनियावथ बां सबसे मुं मुंदांखायानो जाहैबाय खुंखा बे खुंखा बिलाइआ मोनसे एसे गोखा बिलाइ आरोना। एसे जाय जायराब लाइफां बायदि बेयो एसे गोजौ जायो। थ बि बेयाव माने गोबां बिबांनि बे खुंखाखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय बेनिजों लोगोसे जेबा बे समाव मानिमुनि उम्म बेनिफ्राय मानिमुनि जारि माने गोबां बिलाइफोर जाय जाय जा थावना बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो माने मोनसे हाग्रायाव बारियाव थांनाय लोगो लोगोनो गोबां बिलाइफोर नुनो मोनो जायखौ जों जाथावो।
बेफोरखौनो होनानै जेनेब बा एसे साननो नाजायो आरो ना एक्स एक दा एक्स आथथा बेदि बिदि खालामनो नाजायो थ बेयावहाय जोंङो माने जेम जाय बिलाइखौ जानो हायो बेफोर बिलाइफोरा माने मोनफ्रोमबो गावबा गाव मोनफा नंङा मोनफा गुन थानाय एबायदि जाखायो आरोना थ बेनि खायनो जायफोर जाजाथावना जायफोर बिस गैयि बेफोरो बिफोरखौ माने जानो हायो आरोना। द बेवहाय मेन खुंखायानो थाहैबाय बेनि उनाव जेनेबा जा मोनो बारियाव थांनानै नागिरनायाव बेफोरखौ मा ओ खांनाय जायो आरो।
औ अब्ला टाइमा जाबाय ओ नोंथांजों सावरायनानै गोबां मोजां मोनबाय। ओ जेन' जोङो उननि समावबो लोगो मोनलायनो हानाय बायदि। दे बिदिब्ला दोननोसै ना?